औ नोंथां खोनाबाय
नोंथाङा खोनादोंना
औ
ओ दा बोरै बोरै सोलिगासिनो दं न'फ्रावलाय
दङ खसथ मस्थ
दा दैज्लां बोथोरनि नोंस्राहाय न'आवहाय ना मा माइ गायो ना गाया
गायथ'वाखै गायनोहांहां जादों अखा एसे हाबावनानै
बोथोराबो मालाबा अखा हायो मालाबा अखा हाया दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो द्राम द्राम अखा हायो बोथोरानो थिग नङा जोंनाबो मारै जागोनथाय माइ गायनांगौआनो जारलासो जागोन बायदि मोनबाय
उम
दासिमबो जोंनाबो जुरि जेनाखै जागाय जेनाखैनो गोबां खामानि दङ मावनांगौआ
ए
नोंसिनाहाय ओ खामला हाजिराफोर होयो नामा
औ होनाय जायो न'आव मानसि गैया नालाय सोलाबलाया
उम आरो गायनांगौ खस्थ' जायो गायनो हानो नागिरा मा ओ गिबियावहाय माइ गायनो थाखाय मा मा खालामनाय जायो
हालौ नांगौ टेक्टरजोंबो एवजायो मोसौजोंबो एवजायो हालेवबाय हाखौ फोमोनबाय
ओमफ्राय ओहो आलिबो बानायग्रोनांगौ जायोना माखासे
बेखौ एवखांनायनि उनावसो बानायोब्रा
औ हाखौ फोमोनग्रोनाय जायोना सिगाङाव
खोथिया फोखांब्ला ओमफाय आलि बानायबाय
आमफ्रायो दै थांनो थाखाय आरो जाम्फै बानायनांगौ जायो
औ
बो नांगौ जायो नालाय
ओ
बिनिफ्राय आरो खोथिया आरो फोनांगौ जायो माइखौ माबाग्रोनानै सारना होनानै
औ
बिनिफ्राय खोथियाखौ जयै फुनाय जायो बा खामला होनाय जायो
औ
बिनि उनावसो माइ गायनायनि फारसे माबा आगान होनाय जायो मानि आजिखालि नि गायनाय फुनाया बांसिन मोसौजों हालेवनाय जाला टेक्टरखौनो बाहायनाय जायो
उम
मानो होमबा खामानियाबो एसे इजिसिन जाबाय नालाय दा रावबो बांद्राय खस्थ' खालामलायला आरो गोदोनि बायदि
औ लायफ सेभ खालामनो लुबैयो
औ टाइम सेभ आरो टेक्न'ल'जिया एसे आपग्रेड जानाय ओमफ्राय जाबाय मानसिफोरनि साननाय हनायाबो बारायबायना गोबां आपग्रेड जाबाय दा बिदिनो दा प्रब्लेमा बेनोखि बबेबा बबेबा हायाव माइया जायो अबेबा अबेबा हायाव माइया ज जाया दा नोंसिनाव माबायदि जायो माइफ्रालाय
जोंनो बिदिनो बबायबा जायो बबायबा जाया हासार होनांगौ जायो जायियाव मानो हासार होबा हाया गाज्रि जानोसैलाय आरो बेनो हाया हानि गुना गोमालांसै लाय लासै लासै ओंखायनो बांसिन गोबोरखि हासार माबा हासार खौ बायो अर्गानिक
उ मालाबा मालाबाथ मालाबा मालाबाथ' खोनायो सोरहाबा सोरनाबा एसे लस जानाय सोरनाबा सोरनाबा मुलाम्फा जानाय दा बेबायदि जायो आरो जोंनि गामियाव बेरादनो जोंनाबो थांनाय बोसोरावहाय एसे खमानो मोननाय जादों खोमा
औ
जे गोबां ओ एसे लस जानाय जादों खोमा बांद्राय मोननाय जायासै माइआ माइखौनो बांद्राय माबानो हायासै ओ नोंस्रा थांनाय बोसोराव खय केजिसो मोनामोन गासै
आथ' केजि लालाबा महनसो लाय
औ महन बिस सिबां महन मोनामोन
हो बावबाय आङो बेखौ फनसास मनसो मोनदोंमोनदां
पन्सास होनबाथ' एसे उम बुरजायानो ओमफ्राय बैस सेरसे थाङोना बियो
बोसोरसे
औ जोंनाबो बिदिनो जायो बोस रसे फुरा आग्लायो मालाबा मालाबा मालाबा मालाबा ग्रोब जायो बिदि जाजोबनो हायो आरो बिदिनो जेन'बा जोङो म मायाव मालाबा ब्रेकफास्ट फ्राआव जानाय जाबाय मालाबा लान्चावबो जाबाय डाबल डाबल आरो दिनार थाबाय दा औ आरो फेमिलि मेम्बारनि हिसाबाव दिपेन्ड खालामो आरो गेजेर खन्दआव म आलासि दुमसिफैनाय बेयावबो जाहैबाय
औ
ओमफ्राय दा आरोबाव ओ नोंसिनियाव हायाव मा मा मैगं गायबा मा मा मोजां रोखोमै मोननो हायो
बेसर सबाय
औ दाथ' बेसर सबायनिसो देटाथ दा गैथ'वा दाथ' दा दैज्लां बोथोरावहाय जों मा मा गायनो हायो जेनेबा
दा दैज्लांआव खालि माइल' गायजायो ओमफ्राय दस्रा जायगाया
दैज्लां औ खालि माइल'सो गायनाय जाखायो आरो जेबोथ' गैखाला
बे मेसेंआव देन फाथो बेसर सबाय
मेसेङावथ' आब गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय मावनो हायो
आलु मेरला गायजायो औ
होम बेसर बेसरखौबो बाब बेसरनि दामाबो बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो आजिखालि
थावबो बानायो नालाय बेजों
उम माबाबो जायो बेसरजोंहाय मा होनो बेखौ खारदैबो बानायो सोरबा सोरबा
सबाइजोंबो जायो बेसरजोंबो जायो
बिसोर सबाइजोंबो औ सबाइजों बानायनाय जायो ओ अर्गेनिक खारदै हममेड खारदै मानि न'आवनो बानायनाय जायो बेखौ
औ बिराद अखा हागसि जोंना नै दा
अखाबोथोर नै जोंनावथ' दा अखायानो गैया बोथोरानो मिलाय लाया जों सानदुंसो दुंदों नोंसिनावबो हागासिनो गोगोमनो दा बेसेबांसो डिग्रि सेलसियास जानानै दंथाय नायनाय जायाखै दा बेसेबांसो डिग्रि सेलसियास जानानै दंथाय वेदारनि कन्डिसना
जागोन बे एसे
बोथोर औ।
दा थुइनथिफोर जानो हागौ थुनथिववान, थुनथिथु
दाथ' एसे थान्दाबो एफारां गरमबो नङा। ओ दसे अखा हायो दसेनो सान्दुं दुंओ नालाय। दाथ' जोंनाव नै एसे सान्दुं दाथ' जोंनाव नै एसे सान्दुं होदों
आमफ्रायो दासान्दि जोंना माबासोमोन मा होनो बेखौ ओ जोग्लावरिजों ना गोरानजों उसुमाइजों ओमफ्राय बे एकदम मैगं खांलाजोबनाय आरो बे हाग्रा-बंग्रानि मैगं। माबाबो होदों मा होनो बेल बिलाइबो होदों मानामुनिबो होदों एसे ओमफ्राय नेरसिंबो होनाय जादों।
औ।
गासै मथा मथि नै दसथा एगार'थासो होनाय जादों खोमा।
बेल बिलाया जाजायो?
बे बेल बिलाइखौबो होनाय जायो। मानि टेसआ आलदा जायो मोदोमो ओंख्रियाव।
गोबां रोखोमनि बिदिनो बिजौ बिजला होनानै जाबाय आरो। गुदुं गुदुंनो एसे बेमारफोरबो हामनाय जायो होननाय खोनादों। जायोबा। फ्राथ मोनो बे जेन'बा गगामनाय लोमजानाय दुरबल मोननाय बिदि फ्राद जायो होननाय खोनादों बिदि जायोबा ना गोरानफोरजों।
दाउसा फिसाजोंबो मोजां बिदिया
औ दाउसारा फिसाफोरजों जानाय जायो आरो न'नि लकेल दाउफोरजों।
औ।
ओमफ्राय नोंथांमोननालाय मा ओंख्रिमोन?
हेल' दाउ, सबाय, सयमा एवनाय।
सबायजों दाउजों माबा ओ ज' संनाय?
आलदा आलदा सो।
ओ लकेल दाउ नामा?
लकेल नङालै।
उम।
सालानि।
बयलार आजिखालि बयलारानोसै बुहुमनाङै साप्लायाबो गोबां जायो बयलारना
उम
बयलार गैयाबानो गैया लकेलखौबो नोङो मोननो थाङाना खम आरो दामा गोसा
औ
लकेलना
फिनाया खम जाबायना मानसिफोरा
आजिखालि फिला बांसिन मानसिफोरानो गामियावल' मोननाय जाखायोबो टाउनफ्रावनो मोनो मोननाया ओमबाबो नों आजां आजां दामनि बायनानै जानांगौ जायो आरो गामिनि दामा आलदालाय टाउना आलदालाय
उम
गामियाव नों एसे खम मोनोबा हजोंहाय एसे बुरजा मोनहैलायबाय टाउनफोराव
बायस'नानै फानहैनाय नालाय
उम फायखारिफोर जाहैजोब्बाय हजोंना टाउनना
औ
फायखारिफ्रा जेन'बा गामिनिफ्राय ओ गामियाव नागिर नागिर सोरहाबा फानग्रा दं सोरहाबा ओ फाननांगौ दं बिसोरनिफ्राय नागिरनानै बुथुमनानै लानानै थांबाय हजोंहाय बुरजा फानहैबाय आरो दामा ओमफ्राय दा मा खालामगासिनो दं?
दा दंथ'यो ओरैनो
अखाया नागारबाय नामा?
ओ हादों बिरादनो नागाराखै खोनाहां खोनायाहां
जारलासो बोथोरानो मारै मारै जाखो ओमफ्रायो एगजामफ्राथ' जोबबायना? दा मा खालाम सानदों एगजाम जोबनायनि दाथ' बन्द' मोनसिगोन
ओरै एगजाम दंबावो बेग बेखौ होनांगौ फरायनांगौ फरायना लानोसै
औ मालानिफ्राय होनदों?
दाइन थारिखनिफ्राय जागोन बेयो
ओ फर्म फिलापथ' जाजोबबाय होननाय खोनादों
औ
ओमफ्रायओ ओज जिदाइन थारिख जिदाइन जुननिफ्राय ना?
उम
जिदाइन जुननिफ्राय होमबाथ' दिनै नै हमनानै लादो दिनै खै थारिख बार' एगार' थारिख एगार' बा स सात सय दिन मान दंबावो माने सबता खनसे ओं ओमफ्राय नै गेजेरावहाय माबा बो इन्टारनेसनेल गेमबो दंलै फुटबल नायना नाया जाखो
नायसै
सोर सोरखौ सापर्ट खालाम लायो अबे अबे थिमखौ टाइमा खिन्थु मिलाया बेनाबो टाइमा ओ एकदम माबा बार'था हरनि गे हर गेजेरनि बार'था थिनथा गाहामावसो नायनांगौआ जालायसै सिखार सिखारनांगौआ मोनायावसो कान्ट्रियानो मिलायासै नालाय नङाबालाय जोंनि इण्डियानि टाइमजों मिलायबा जासिगौमोन दायो दल मोनथाम कान्ट्रि दस्रा दस्रा कान्ट्रियाव लानाय जाबाय ना टाइमा मिलायासै दा इनडियानजों बिराद जारला जाना फैबाय नायग्राफ्रा थिनथा गाहामाव सिखार नांगौआबो थामसा नङाना नोङो
औ
नायाबाबो जाया हाइलाइट नायबाथाय हनै मेथ्स बायदिखौ बे नायदों बायदिखौ मोना
औ
ओंखायनो फुल मेटचस नायनो सानदोंमोन जोङो मारै जायो जे बे लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन आरो नायनो होननानै
नायनो हाबाथ' मोजां
मोजांमोन